औ खोनादों औ औ औ होमबा माने मा खालामदो नोंथाङा
दं ओरैनो जिरायना
औ
नोंथाङा
औ आंबो इदिनो नै जिरायनानै दं
औ
औ होमबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावराय सावरायनोसै
औ नोंथां
औ होमबा नोंथाङा माने बैसागुनि सायाव एसे आंनो माने बैसागुखौ मिथिखायो नालाय बर' समाजाव माने गोदोनिफ्रायनो फालिबोबोलांबाय थानाय नालाय नोंथाङा एसे आंनो फोरमायलांग्रोदो बैसागुनि बागै
औ
जागोन नोंथां
औ बैसागुआथ' जोंनि बर' बैसागोआथ' जोंनि बिदिनो बर'नि देरसिन फोरबो रंजालि जेरै बैसाग बैसागु बैसागुआ मोननै थायो मानसि बैसागु मानसि बैसागु मानसि बैसागु मोनसे बिनि उनाव मोसौ बैसागु मोसौआ गिबि सानाव जों मोसौ बैसागु होनो बिदिनो जों मोसौखौ थुखैयो बिदिनो हालदै हालदै फान्थाव लाव बिदिनो हाना लानानै जोङो मोसौनो माला गानहोनानै बिनि हामखोन्दा बा हामखोन्दा दोनिफ्राय जों हांगार दिहुनना लाना गोथांथावजों गोथांथावजों फुनना जों मोसौनो फोथा होनायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव जों दै साबा दैमा दानियाथ' दैसा दैमायाव लाङा बिदिनो हाखरफोर बा दुब्लिनि दै जायोना बै बैसागोनि गिबि गिबि जायो नालाय बैसागआव फार्स्स अखा हायो नङा होमबा दुब्लिफोराव दै जायोबा बिदिनो आरो हाखरफोराव बिदियावनो थुखैनो लाङो मोसौखौ बिदिनो जों दिंखिया फुंखा फुंखा दिंखिया बिदिनो खैजिमा बिदिनो जों जायो गोखै गोखा
औ
गोखै गोखा मैगं जायो बिदिनो बैसागो दिनाव बिदिनो फिथा सौराय जायो बेनि उनाव खायसे खायसेफ्रा माने जौ जौफोरबो सङो बैसागोनि नामै मानसि फैबा होनांगौ होननानै लोगोफोर बिदिबो सङो ओमफ्राय बैसागोनि बेनि उनाव से थारिख खालि मानसि बैसागु उन्दैफोरा बिदिनो उन्दैफोरा गेदेरखौ सनमान होयो बा मान होयो आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरनो बोर होयो बिदिनो दुगै दुगैस्रां लोबस्रां बाथौ थानसालियाव जों एक थारिखखालि जोंनिया बिदिनो बयबो माने खुलुमनो थाङो आरोना रायजोफोरखौ बयखौबो उन्दैफ्रा औ औ ओमफ्राय बेनि उननिफ्रायथ' बैसागोआ स्नि सान जायो नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो बिनि नेक्सनि दिननिफ्राय जोङो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ बयबो बिदिनो जोंनि ओ बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेस जेरै ओ दख'ना लांगा गामसा हौवासाफोरा आर'नाइ गिन जिब गुफुर बिदिनो गाननानै जोङो दुगैस्रां लोंस्रां देलायना खांनानै जोङो ओम खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना बिदि लानानै जों गामि गामि बयबो मोसानो थाङो नङा होमबा बिदिनो मागिनो थाङो जोंनावथ' गामिया एसे देरसिनानो बिदिनो मोनब्रै मोनबा गाहाम दल जायो आरोना बोराय बुरैफ्रा एस्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा एस्रा गथ' गथायफ्रा फ्रा बिदिनो आरो सानैथासथामनोबो जायो जोंना गामिया गेदेरद्राय ना आरो बैसागो बोथोरावथ' बयबो मोसानो लुगैखायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो दुखु सुख खु थायोब्लाबो जों बैसागो बोथोराव गासैखौबो बावगारनानै बयबो मोस खायो आरोना बैसागुआव जों दुखु होननायबो लाया बिदिनो बावगार लांजोबखायबाय बैसागो दिना जोंनि माने गोदान बोसोर बायदि मोनखायो एकदम हेप्पि खाना बिदिनो बयबो बेनिखायनो सानै साथामजोंबो बयबो मोसायो जोंना बिदिनो बिदिनो ओमफ्राय बिनि नखरसे बिदिनो मोसानो थाङो नखर नखर बिदिनो बयनावबो मागियो आर बिदिनो जोंनो रां हरो जोंनिथिंथ माइरं हरा बिदिनो रांखौनो हरो फैसाखौ मागिब्लाा आरो बिदिनो स्नि सान मोसाखांनानै जों लास्टाव बिदिनो ओ खानाबा बिदि माबा मोनसे जायो आरोना रायजोफोरा बयबो औ बिनि उनाव जोङो बैसागोनि बिदिनो गेजेरफोर जाबाथाय जोंनि गामियाव बिदिनो गामि दरसे दरनै बा दरथाम दरब्रै बिदि लोगो नांनानै जोंनि बिखिनानि माबाया सुरस बा खिनाया आरो ना बेनिखायनो दखरा ओ जोङो आरो जायखौ रंजालि बैसागु बुङो बिदि फानसन जायो आरोना बैसागो गेजेरावनो ओ बेयाव सेंग्रा सिख्ला गथ गथाय बयबो बिदिनो बाहागो लायो उन्दैफ्राबो गेदेरफ्राबो आरो जोंनावथ बांद्राय गेदेर जाया माने गामिया बारा माबा नंखाया नालाय बारा गामिफ्रा बारा गेदेरबो नंखाया नालाय आरो बबेनाबो बिदिनो ओ बा एसे उन्दै एसे फिसा जायो आरो ना रंजालि बैसागुआ बिदिनो उनफ्राव लासे बिदिनो गेदेर मोजां जागोन होननानै सानो आरो ना नोंथांमोन नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो बै
औ औ ओ बैसागु होनोबाथ जों गोदो जोंनिया जि आजौमोननिफ्रायनो जों माने फालिबोनायखौ नुनो मोननाय जायो नों जेरै बुंदों जोंनि बैसागु माने जोंनि बरफोरनि माने बर समाजाव माने बयनिफ्राय देरसिन माने फालिनाय होनना बुंगोन बैसागु बेखौनो फालियो जों देरस हिसाबै जोंहा नों जेरै बुंदों दहाय बिदिनो मोसौ बैसागु माने जोंहा बैसागु बरआव बैसागुआ मोननै रोखोमनि दं इदिनो मोसौ बैसागु माने मानसि बैसागु होनना बुंसिगोन बेखौ ओ नों दहाय जेरै होनदों बिदि आरो बुङोब्ला जों माने मोसौ खौ जों संक्रान्ति समाव जों माने बानायनाय बिदिनो माबानाय जायो माने लास्टाव
ओ जायाव जोङो माने मोस सौखौ थुखैयो बिदिनो मोसौखौ थुखैहैयो माने दुब्लि फोथारफोराव बा बिदिनो फख्रि दैमाफोराव लांनानै माने बयाबो बिदि नों जेरै बुंलांदों दाहय लाव फान्थाव बिदिनो बायदि रोखोमनि हालदैफोरखौ माने हाना लानानै जों माला खालामनानै लाग्रोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो जोंनि बर समाजाव बिनो आरो जोङो बेखौ माने माला गानहोनानै बिदिनो माने हांगार फोथा फुन होननानै माने बिनिबो मोनसे माबा दङ माने सल सल होनना बुङो नांसिगोन बेखौ माने रिलिजन होना औ मेथाइबो दं रिजोनबो दं बे फोथा फुनहैनायनि जायखौ जों गोसो गोसोम माने मोसौनाव फोथा बायदि फुनहोयोना मोनथाम जरा खानानै मोनथाम बेजरा खानानै माने बिनि रिजोना जाहैबाय जोङो माने गोदोहाय माने बिदिनो हाग्रा गोजामोन नालाय जायगाफोरा जों नि आजै आजौमोननि समाव आं बे समाव माने हाग्रा गो जामोनो नालाय बै समाव मोसा मुफुर बिदिनो बायदि गिदिर गिदिर जुनारफोर थास जायोमोन जायहा माने सिखार खालामना जाग्रामोन बिसोर ओ माने जिब जुनार सिखार खालामना जायोमोन बिसोर जायफ्रा मोसा मुफुरफोराथ इदिनो जिब जुनार सिखार खालामना जायो नालाय फिसा एसे गावसोरनिफ्राय माने बोलो गैयि बुस्थुफोरखौ नायनानै ओ इदिनो मोसौफोर खौबो बिदिनो जानाय होनो जायोमोननो इदिनो इखायनो माने बै समाव माने हगारना होनाय जायो नालाय मोसौखौ खायनो माने बि गोसोम गोसोमफोर थाखौ फुनना होनायनि जाहोना जाहैबाय माने इसोर गिनायनि बिनि जाहोनाव माने गावसोर बायदि साननानै माने गिनायनि बे बुस्थुखौ माने फुनना होनायखौ माने खोनायोमोन आरो। बैसागुआव माने हगारना होनाय जायोमोन नालाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माला गानहोयो बिखौ माने जा जों बुङो बिखौ दहाय बुंनाया लाव फान थाव बेफोरबायदिखौ जों माला गानहोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेहाय जोंहा खुगा मेथाइ दं एसे एन नै बिखौ खननानै माने बे मोसौ बैसागुखौ हगा माने दुरुंखौ बे खालि गोदान गोदान लाबोयोबाबो खानायखौ नुनो मोननाय जाया जाय समाव जों हगारनासो होयो नालाय। मोनायाव जों माने दुरुं गोदानफोरजों माने खानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बेनि उनावहाय माने नेक्स्ट माने एक तारिख खालि जोंहा इदिनो ओ माने बैसागु मानसि बैसागु होनना बुंनांसिगोन इखौ मानसि बैसागुनि जों सौफैयो ओ बिनि उनाव जोंहा फुङावनो बम माने न'खरनि बयबो गासिबो दुगैस्रां दुगैस्रां लोबस्रां लानानै माने न'खरनि सुबुंफोरखौ माने मान होयो गिदिरफोरखौ मान होयो बा उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ मान होयो आरो जायाव जों माने बोर होनाय खौ नुनो मोननाय जायो बा जोंबो बोर होयो उन्दैफोरखौ बिदि होननांसिगोन आरो। बेनि अनगायैबो जोङो माने गामिफोरनि आलासि खुरमाफोर बार गामि गामि हाबनानै जोङो मान हैनाय बा सन्मान हैनायखौ नुनो नो मोननाय जायो आरो जायखौ खुुलुमनानै होनाय जायो आरो मान सन्मान ओ नि अनगायै माने खायफा खायफा न'खरनियाव माने जायफोरा एसे रां रुफा दं बिसोर दख'नाफोर होनानै मान होनायखौ नुनो नो मोननाय जायो आरो बोआव जोंनि एसे गिदिर फोर आबै आबौ बिसोरखौ माने दख'ना होनानै बा इदिनो गस्ला इन्दि फोर होनानै इदिनो गस्लाफोर होनानै जों मान होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अन गायै बुङोबा जोंहा बैसागुआव गोबां इदिनो दङ रंजानाय दं इदिनो नों जेरै बुंदों जों बैसागु सागुखौ एक तारिकनिफ्राय माने स्नि तारिखसिम फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो। जायाव जोंनि बर' समाजाव बेखिनिखौनो फालिनायखौ जों नुयो आरो जायखौ जों बे स्नि दिनखालिसिम फालियो मागिनायखौ नुनो मोनो नामाथाय। ओ जोङो स्टार्टखौथ' जों दुइ तारिखनिफ्राय खालामो खोमा जायखौ जों मागिहैनो होनना बुंगोन बेहाय जोंहा गोबां इदिनो जोंनि बर' हारियाव गाननाय जोमनाय थाखाजोबो नालाय बेफोरखौ जों माने फुङावनो इदिनो दुगै देलायनानै माने गाननानै बयबो न' न'निफ्राय ओंखारबोनायखौ नुनो मोननाय जायो जाय फोरा इदिनो गावबा गाव दल थायो इदिनो सोरबाहाय उन्दै फोरा माने उन्दैफोर दल जानानै थाङो उन्दै उन्दै गथ'फोर इदिनो ओ मा होनो नो ओ ज'थाफोर खामफोरथ' इसोर दामनो रोङा नालाय इद दिनो मोननैसो माने फिसा फिसा बुस्थु लानानै दा माने थांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो इदिनो इसोरबो माने इदि दल जानानै बा इदिनो आरो बोराय बुरि आरो सेंग्रा सिख्ला बा सेंग्रा सेंग्रा सिख्ला सि ख्ला बिदि माने थांनायखौ नुनो गोदोहायथ' इदि जमा जमा थांनायखौ बांसिन नुयोमोन दायो इदि बारा नुला इदिनो सेंग्रा सिख्लाफोर थांनाय नुला इदिनो खाफा इदिनो सेंग्रा गोजाल' थांनायखौ नुनो मोनो बा इदिनो जमा सेंग्रा सिख्ला गासि बो बोराय बुरै इफोरबायदि जमा जमा थांनायखौ नुनो मोनसै आरो ओ बेनि अनगायै बुं बुङोबा जोंहा गाननाय दख'ना होनोबा जोंहा सिख्लाफोर सिख्लासाफोरा बा जोंनि आइजो माहारिफोर दख'ना गोमो गानो नामाथाय इनि उनाव गोजा गस्ला आरो ओ आर'नाइ गोमो गोजा बिदि गानो ना हा नोंथां?
औ
ओ बिनि औ आरो सेंग्राफोरनि बिनि फारसे सेंग्राफोरनि बागै बुङोबाथ' जोंहा।
उम सेंग्राफोरा इदि गामसा आरो। आर'नाइ गस्ला आरो गिन्दि गुफुर गामसा गोथां बिदि गाननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। होमबा नोंथां ओ जोंनि सावरायलायनायाव माने गोबां गोबां नोंनिफ्राय नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जाबाय आं ओ होमबा जों बेखिनियावनो नों नोंथांजों माने दसे सम सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन
औ नोंथां दे।
औ दे।